हेल'
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों
औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
ओ आं ओरैनो दङ नोंथां।
औ ओ नोंथांनोहाय आं कल हरनायनि गुबै जाहोना जाबाय नोंथांजों आं मोनसे दावबायनाय आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। थांङा एसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां ओ नोंथाङा ओ जागायग्रोदो बिदिब्ला
औ नोंथाङा खाथि खालानि नङाब्लाबो एसे गोजाननि मा मा जायगायाव दावनो हाखो दावबायनो मोनखो नोंथाङा?
आंथ' बिदि गोजान जागायाव दावबायफेराखै बिदिनो खा थि खाला जोंनि माने पिकनिक स्पट लावखार ओंखाम जानाय बे फोरबायदि जागाफोराव बेरायबाय ओमफ्राय बिदिनो ओ जोंना ओ गुवाहाटि गुवाहाटि टाउनाव बेरायबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो शिलंआव खनसे दावबायबाय
औ
औ बिदिनो ओमफ्राय ओ बगामाथि ओमफ्राय बैरबकुन्द ओमफ्राय दारागाव मैना फुख्रि सु खि बेफोराव
औ नोंथाङा जे होनदोंमोन शिलंआव दावबायनो मोनबाय होनना नोंथाङा शिलं जायगानि ओनसोलनि बारहावा बा मिथिंगायरि नुथाय बा जिखिनि नुबोनाय गासै नुथ नोंथाङा एसे एसेब्लाबो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो बिदि शलंआव थांनाय टाइमाव एसे आं उन्दैयावनो थांदोंमोन आरो बाराथ गोसोआव गैला नाथाय एसे जिखिनि गोसोआव दङ बेखौ
फोरायनोसै नोंथां औ औ
ओ जोङो बे शिलंआव थांनाय टाइमाव ओ गोजां बोथोरमोन बिदिनो जानुवारि दानमोनदां
औ
औ ओ बे टाइमावथ' गुसु बोथोरमोन ओमफ्राय बिदिनो जोंनि आसामाव ओ एसे गरमबाबो जोंनि शिलंआव बांसिन गुसु सु गोलैयोमोन आरो गोलैदोंमोन बिदिनो जोबोर खुया खोबनाय
ओ बै बैफोरावहाय मा मा जिब जुनारफोरबोथ' नुनो मोननाय जायो नङा होमबा?
औ अ बिदिथ' जोङो जिब जुनार बुङोब्ला बिदि जोङो
माबायाव थाङाखै आरो औ औ मिउजियामावसो थांगदोंमोन औ मिउजियामाव नुबोनाय जाखिनि नुथाय बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
आंथ' बारा गोसोआव गैला नाथाय आङो एसे गोसोआव दोंङो बे मिउजियामाव ओ जे जोंनि माने हारिफोरनि गोबां ओ गाननाय गान नाय दखना जेरै बर'नि दखना गामस सा बिदिफोर साजायना दोनदोंमोन बिदिनो ओ हारसाफोरनि बिहुनि बिहुनि गान नाय खसाब बेफोरखौ सब माने साजायजोबना दोनदोंमोन आरो
रो औ
औ ओमफ्राय फ्राय बिदिनो जोङो माने जारिमिननि गोबां बुस्थुफोरखौबो बे मिउजियामाव दोननाय जादोंमोन ओमफ्राय मोसा मुफुरनिबो बिदिनो गोबां हाराफोरदि दोंङो बेफोरखौ दोनदोंमोन दोननायदोंमोन बे बे मिउजियामाव हाबनो थाखाय जोङो ओ जों माने स्कुलनिफ्राय थांदोंमोन आरो फरायसालिनिफ्राय बेयाव जोंनो हाबनो थाखाय आइ कार्ड नांदोंमोन
औ नंगौ ओरैनो हाबनो‌ होयाखै आरो जोंखौ औ
औ
ओमफ्राय ओ बे मिउजियाम जोबोद गोदोरमोन आरो बेयाव औ
जानला मोनला थांनोबो हाबनोबो हाया आरो बिनि थाखाय स्टुदेन्टफोरनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय आइकार्ड नांगौ ओमफ्राय बिदिनो
बिदिनो ओ गुबुन सुबुंफोरनि थाखाय औ
ओ बिदिनो गावबा गावनि मोनसे से माबा नांगोन आरो डकुमेन्टसफोर नांगोन आरो हाबनो थाखाय ओरैनो जानला मोनला हाबनो मोना औ ओमफ्राय बिनि उनाव मिउजियामनि उनाव जोङो माबायाव थांदोंमोन ओ मोनसे गेदेरथार फरायसा सालिमोन आरो बेयाव थांदोंमोन जोंखौ खोनथिनो लांदोंमोन बे मोनस मोनसे इउनिभारसिटि मोनजां सिलंनि आं नामखौ गोसोआव गैला ओमफाय बेयावनो जोंनो ओ आ सानजौफुनि जानो थाखाय
जानो थाखाय बेसाद होदोंमोन औ औ ओ बेथ' जो भोदोर
केमपासमोन आरो बेयाव औ
नोंथाङाबो एसे बेरायनो थांफेरबायनो थांफेरबायना गुबुन जायगाफोराव ओ नोंथां आंबो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायहैनो मोनदों होनब्ला आं ओ जोंनि गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय सुरज फाहा हार मुंनि मोनसे आरो हाहिब बा बेफोरबादि शिब सागर बैफोरनि अनगायै आं जोंनि खाथि खाला थानाय जेरैहाय जों भुटान हाजो नामलां हाजो सुकि हाजो पिकनिक स्पट दारागावाजो बैफोरनि अनगायै आं गुबुन गोजान जायगायाव थांनो मोनफेराखै नोंथां
औ
औ ओ नोंथाङा जे बुंदोंमोन दानि बेफोरबायदिनो सुखि हाजो बे दारागावआव जानो नोंथाङा जे होनदोंमोन सुकि हाजो दारागाव हाजोआव बेरायफेरनो मोनबायनानै नोंथाङा बैफोरनि मिथिंगायारि नुथायाइफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
मा होनदों नोंथां
नोंथाङा जे होन्दोंमोन सुकि हाजो बा दारागाव हाजोआव बेरायहैनो मोनबाय होननानै होन्दोंमोन जे औ औ नोंथाङा बैफोरनि मिथिंगायारि नुथायफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ जोंना ओ सुकि हाजो होनोब्ला गोबां मिथिंगा मिथिंगाजों बुंफबनाय बेयाव पाहार एरिया आरो ना हाजो।
औ
ओ दै बोहैबोनाय। बेयाव गोबां जुनारफोर दोङो ओ ओ जों बांसिन बेयाव नुनो मोनो अ बान्दर एबा मोख्रा औ बे माने ओ गोबां बारलाबाय थायो आरो बेखौथ' जोङो नुखायोआनो ओमफ्राय हाग्रानि मैदेरबो दोङो। हाग्रानि मैदेरबो ओ मैदेर ओमफ्राय इदिनो जिबौ
औ
बिदिनो नुयो आरो हाग्रानि मैदेरखो खिन्थु एसे गोजाननि फाय नुफेरबाय खाथिनिफ्राय नुवाखै औ। ओमफ्राय
बिदिनो गोबां ओ जिब जुनार दोङो आरो दाउसिन दाउला ओमफ्राय औ अ जोङो बे सुकि हाजो हाजोनि ओ दै बोहैनायाव गोबां रोखोमनि ना मो- ना दोङो बे नाखौ ओ सारनानै जानो मोना।
औ मोना नंगौ।
औ गोबां जोंना बेयाव ओ रुल्स दोङो बे बिथिं दावबायहैबाथाय ओमफ्राय बिदिनो ओ सुखि हाजो जोनि बे ओ दैमा दैमा थांबाथाय जोङो ओ माबा मोनो मा होनो बेखौ वाटारफल मा होनगोन बेखौ
औ वाटारफलानो औ
औ औ औ बेखौ ओ बेखौबो मोनो नुनो मोनो आरो
औ
एसे गोजानै दावबायलांबा। समायना वाटारफल नुयो ओमफ्राय बिथिंनो थांबाय थाबा जोङो सुकि ओ सुकि हा हाजोथिं बिदिनो जोङो जोंनि ओ फरेन कान्ट्रि एबा गुबुन हादोर भुटानखौ नुनो मोनो। नुहरो बिथिंनिफ्राय औ। ओमफ्राय
अ
बेयाव ओ सुकि ओ सुकि माबायाव हाजोआव आरो ना बे पिकनिक स्पटव ओ जोङो थांनानै बेरायनोबोथ' हायो लोगोसे बेजों ओ खानाबो जानो हायो लावखार ओंखाम
औ औ
औ ओमफ्राय बेयाव गोबां ओ गलाफोरबो दोङो बेयाव जों गोबां बुस्थु बायनानै जानो हा यो। औ ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो जों दारागाव हाजो बुंबा बेयावबो ओ हाजो जोजोंनो बुंफबनाय ओमफ्राय दैमा बे दैमायाव जोङो दुगै हैैनो हायो आरो। औ, ओमफ्राय, अ लावखार ओंखामबो जानो हायो। औ ओमफ्राय जों मैना फुख्रि बेखौ होनबाथाय अ बेयाव मोनसे मन्दिर दोङो थानसालि। बेयाव जों खुलुमनो थांनो हायो बेयाव ओ थांनो थाखाय गोबां सिरि दोङो आरो बे सिरिखौ जों गाखोलांग्रोनांगो। औ बिनि उनावसो बे थानसालि
थानसालखौ मोनो
ओमफफ्राय बे थानसालिनि हाजो सायाव सोङ नालाय बे गेजेरावनो हाखौर मोनसे दोङ बिनि थाखायनो बिनि
औ औ नंगौ
औ ओमफ्राय बिदिनो बगामाथि होनबाथाय बगामाथियावबो बिदिनो दैमा दोङो दैमायाव ओमफ्राय गोबां जिब जुनार दङो ओमफ्राय बे द हाजोआव जोंना बगामाथियावबो गाखोलांनो थाखाय सिरि दोङो बे बे
बिसायाव मोनसे माबा मन्दिर द खोना
बारा गोसो गैला खिन्थु मन्दिर थानाय बायदि गोसो दङ ओमफ्राय बेरायनो
औ औ् औ दङ
ओमफफ्राय गाहायावथ' जोंना बाथौ थानसालि द बगामाथियाव औ ओमफ्राय जोंना ओ भुटान हादोराथ' जोंनि खाथियावनो नोंथाङा बेयाव बेराय
बेरायफेरबायना आङो भुटानावहाय बेैफोरबायाददिनो खेबसे खेबसेनि बारा थांनाय जायाखै नोंथां
औ आंथ' थांबाय बिदिनो खनथाम जो खनथामनि बारायानो जाबाय औ
बैफोरनि औ बैफोरनि जा नुथाय भुटाननि बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंना बिदिनो भुटान हादोराव थांनो थाखाय जोंना दडाइरेक्ट थांनो मोना बेयाव एनट्रि पास। लाग्रोनांगो बेयाव जोंनो नांगौ आधार कार्ड बे आधार कार्ड थाब्लासो जो भुटानाव हाबनो मोनो आरो। औ ओमफ्राय बिदिनो जोंना समबो थायो जेरै जोंना फुङाव। नो थांनानै मोनानि ब्रै रिंगानि सिगां ना बा रिंगानि सिगाङावनो फैफि फिननांगौ माने ओंखारफिननांगो बेनिफ्राय
औ। औ गोबां रोखोमनि मन्दिरफोर दङ।
औ बिसोरनि बिसोरनि मन्दिरफोर दोङ आरो थानसालि औ। बिदिनो बिसोरनि भुटान हादरनि न'फोरा एखे एखे गोजा जायो।
औ जायो। अ बिसिना राजा दङ नालाय। औ औ औ।
बिदिनो गोबां मोजां आरो ना बिसोरनि जायगायाव गोबां माने जोङो ट्राफ्रि कफोरखौ मानिनो गोनां जायो माने जोंनि हादरनि बायदि नङा बिसोरनिया माने दिसिप्लिन दङ आरो औ ओमफ्राय जोङो बेखौ मानिनानै सोलियाबाथाय जोङो। माने जुरिमान होनांगौ जायो आरोना मोजाङै गारिफोरखौ सालायाबा। आरो बेयाव पाहार एरिया नालाय गोबां स्पिदै गोसायै। गारिफोरखौ सलायनो मोना जोंना मोनसे लिमिट थायो। औ ओमफ्राय औ। बिदिनो जोङो हाजो हाजो थांनानैबो बेरायनो हायो आरो बेयाव भुटानाव थांनानै माने बिसानाथ' हाजो एरियाखा।
नोंथां। जोंना समाबो जाबोबायमोन औ नोंथांजों आं दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायना खायसे खायसे मिन्थियै बाथ्राफोरखौ गोबां मिथिनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांसिम साबायखर थाबाय नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनो सै औ दे।